हेलौ नोंथां आंनि बुंनायखौ खोनादोंना नोंथाङा औ आंनि बुंनाय खोनादोंना नोथां औ औ खोनादों
औ औ औ नोंथाङा फन हरनाय बिनि जाहोना मामोन नोंथां
औ नो थां ओ मा होनो आंङो नोंथांजों बैसागुनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
औ औ सावरायजागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओ सोलाव बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन हागोन नोंथां औ जोंनावथ जोंनि ओनसोल थ बैसागोखौ फार्स्ट दिना खालि ओ मोसौ थुखैनाय जायो मोसौ हिसाग बुंङो बेखौ खोनादों ना थां औ मोसौ बैसागो बेबायदिनो लाव फान्थाव बेबायदिनो हाना होनानै आरो माला सुयो लाव फान्थावनि आरो हांगार दायो बे साराय जे बुंङो बेनिफ्राय हांगार लायो यो हांगारखौ दुनायखं एबा थालिरनि दुनायखंआव लायो हयत'बा बेबायदि दिनो थारायज लानांगौ थाराय आरो बायदिसिना लायनाय जायो बेबायदिनो मोसौखौ
आरो मोदोमाव फोजोबनानै सानसे सानसे बेनि सानसेनि उनाव ओ मानसि बैसागो जायो बे दिनखालि सेंग्रा सिख्ला गास सिबो रंजानाय जायो बेबायदिनो न'खर न'खर थांनाय जायो आरो मोसानो जयैनो अ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंसोरनि ओनसोलजो माबायदि? खुंनाय जायो बैसागोखौ
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलजा जोङो बैसागुखौ गोदो आबै आबौमोननि दिनाव खोनानो मोनदोंमोन से दान फालियोमोन होननानै ओ नाथाय दानि दिनाव बयहाबो समनि आंखाल नालाय बेनि खायनो जोङो ओ‌ स्नि सान फालिनाय खौ नुयो आरो बेनिनो जोङो बै बैसागुखौ ओ गोबां मुं होनानै फालियो बे स्नि सानखौ। गिब बियावनो मोसौनि बैस सागु आरो मानसिनि बैसागु बेफोरबायदि बुंनानै आरो बे मो-मानस ओं मा होनो मोसौनि बैसागुखौ जोङो फ फालिनोब्ला गिबियावनो जोङो बेनि सानसे सिगांखालि मोसौखौ थुखैनो थाखाय हालदै ओ थाराय दिग्लि लिथि, लाव, फान्थाव औ बायदिखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो। आरो जेब्ला बे मोसौनि बैसागु सान अब्ला फुङावनो जोङो दुगै लोबै आलारि बान्थि सावनानै ओ बिदि ओ जगल खालामग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे ओ जा बे सारायनि हांगार, बेवहाय जोङो थाव गुबै फोननानै मोसौ बा ननियाव ओ मा होनो बोरमा अमा बायदि दङ बिसोरनियावबो जोङो फोथा फोननाय जायो आरो, बेनि उनाव जोङो मोसौखौ ओ दै हो?
अमाखौ फोनो नोंथां? औ औ नोंसोरनि ओनसोलाव अमाखो फोनो नामा नोंथां?
औ जा न'खराव जा जिब जुनार दङ मोस सौ बोरमा ओ सैमा बायदिसि ना गासैखौबो जोङो फोनो आरो ओ बेनि उनाव बेखौ फोनखांनायनि उनाव जोङो मोस दैखर फुख ख्रि ओ जायहा दंक फुख्रि गैया बिस हा दं खलावनो थुखैयो आरो ओ जाय जा दैमा दङ बिसोर दैमायाव लाङो आरो, बेनि उनाव बिसोरखौ जोङो ओ जाग हानानै लानाय हालदै दिग्लिथि बायदिजों। अ बिसोरनि मोदोमाव सारना होनानै सारो जोङो बरायनानै लाङो आरो बेनि उनाव जेब्ला मोनाबिलि सम जायो। अब्ला जोङो मोसौ गलियाव गायो आरो फागा गोदान बावो आरो। बिसोरनो बेनि उनाव बिसोरनि मोदोम आरो गंङाव
औ
औ बेखौ जोंनाव गपाल बुंङा गपालखौ जोंनाव गपाल फुजाखौ बेलेक फालियो आरो ओ बैसागुनिया बेलेग जायो आरो गपाल फुजाया बेलेग आरो बेनि उनाव जोंङो मोसौनि मोदोम औ फखगा गोदान होयो आरो मोनाबिलि समाव ओ बिसोरनि मोदोम आरो गंङाव जोंङो थाव गुबै फोनो फोनखांनायनि उनाव ओ एसे ओ फागा गोदानजों खानाय जायो बेनि उनाव आव मोसौनि बैसागु थांखांनायनि उनाव जाबे मानसिनि बैसागु बे खालिबो जोंङो फुंङावनो दुगै लोबै आलारि बाथि लगायखांनानै ओ नखरनि आइ आफा आबै आबौ आदा बाजै बिसोरनिफ्राय जोंयो बोर लायो आरो बेनि उनाव जों बिदिनो औ गासैबो बेनि उनाव जोंङो बिसोरो मानबो होयो आरो बेनि उनाव नख नखरनि गामिनि जोंङो ओ गेदेर गोलाव आबै आबौ औ ओ आदै मादै फोरनिफ्राय जोंङो बिसोरनिफ्रायबो बोर लायो आरो बेनि उनाव जोंङो गासै औ गासैखौबोन बेनि उनाव जोंङो ओ बयबो आबै आबौ ओ आदा बाजै सेंग्रा सिख्ला गथ गथायाइ गासैबो लोगो नांनानै गामियाव मोसानो ओंखारो आरो रंजानो जोंङो बे मोसानाय गामि
औ नोंथां मोसानाय समाव रंजानाय समाव औ मा माजों रंजानाय जायो मा मा आगजु लानानै
औ नोंथां ओ बे मोसानायाव जोङो बे औ गोदोनि बाइसआनो खाम जट सिफुं सेरजा आरो थरखा बायदिखौनो जोङो लानानै दासिमबो ओ मोसायो आरो आरो खायसे खौ जोङो बे गोदान मुगानि दामग्रा बक्स बुङो । बेखौबो जोङो लानानै मोसानायखौ नुदों आरो औ औ औ खायफाखौ नुयो आरो ओ बेनि उनाव जोङो मोसा मोसानो थांनायाव जोङो ओ दखना बिदन आरो आर'नाइ फालि ओ गो जा ब्लाउस आरो खानाय गारो आरो हौवा गामसा ओ आर'नाइ बिदिनो गस्ला बायदि गाननानै जोङो जानो थाङो आरो बयबो औ गामियावल' नङा जोङो गुबुन गुबुन गामिफोरावबो जोङो रंजा बाजा थाङो।
अ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ बे गोदोनि जा दामजु बेफोरखौ दासिमबो बाहायनायज जायोना नोंथां?
औ औ बाहायो बाहायो नों जेरै बेबायद बिदि बुंदों बेबायदिनो बाहायनाय जायो सेम
औ बे गोदान मुगानि दामग्रा बेफोरखौ बाहायनाय जाया नामा नोंथां?
अ बाहायनाय जायो बेखौबो खायफा औ
अ ओ बेनिफ्राय मा बुङो बे जाज जोङो मोस मोसौनि बैसागु खालि जि ओ गोखा गोखै मैगं जोङो बुथुमनानै जायो। ओ बिबदिखौलाय नों नोंथांमोननि जा जायोना जाया नों खै
जायो नोंथां जेरै फुंखा, दिंखिया ओ बेबायदिनो थाइजौ, खान्थाल बेबायदि होनानै जायो आरोना ओ गासै खाट्टा बिदनि होनानै जायो आरो। नोंथां नोंसोरनि जा बे बेसे बिट दा होयो नोंथां?
औ जोंनि जा ओ सेजौ दाइनथा मा होनो बे मैगंखौ बुथुमनानै जायो आरो सेजौ दाइनथा मोनाब्लाबो जोङो नैजि थामजिथा मैगं बायदि रोखोमनिखौ जोङो बुथुमो जेरै फारि फस थाइजौ फिथाइखौबो होयो जोङो। आरो खान्थाल, खुंखा, दिंखिया आरो लाय बायदिखौबो होयो आरो ओ जायखौ जोङो बे मोसौ थुखैनायाव बाहायनाय जाया हालदै आरो लाव फान्थाव बिदि होआ आरो औ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ नोंथां जोंनि जा जा बे मोसौ थुखैनाय बा मोसौनियाव बरायना बाहायनाय बेफोरखौ जोङो जानाय
औ औ औ नोंथां बेखौ ख्रुलोबनाय जायो नामा नोंथां बेखौ मानसिया लोबजायो जायो जों बेखौ लाव फान्थाव मोसौनो होनायखौ सौरायबो जे हो
औ बेखौ जों उम जोंनि ओनसोलाव होनायखौ नुवा नोंथां
औ दुगैनाय जायो आरो बेफोरखौ खर' लोबनाय जायो औ औ
अ जोंनि जा बेफोरखौ बाहाया आरो नोंथां
औ औ
औ। नोंथांमोननि ओनसोलाव बे बैसाग बैसागु फोरबोखौ माबोरै बिदाय होनाय जायो?
औ। आंनिया बेबायदिनो बोराय औ औ खोनादों नोंथां। औ खोनादों नोंथां।
अ।
बुं नोंथां खोनादों।
बुंलाय
हेल'।
औ बुंलाय।
औ औ औ जोंनि जा बेबायदिनो गाजा गोमजा बो बैसागोनि जे माइरं मोननाय दर दाव बेदर बेबायदिनो ओ बायनानै खाना जानाय जायो जोंनियाव बेबायदिनो बिदाय हरनाय जायो आरोना बे
औ। औ नोंथ औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बैसागुनि ओ जोबथि सानखालि बयबो गामिनि मानसि फ्रा ज' जानानै गामिनि गोजोननि थाखाय आरो संसारनि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि सावनाय जायो आरो बयबो ज' बोथिसे ओंखाम जालायो। आरो खाय से मुंदांखा रोजाबगारिफोरखौ लाबनानै जोङो रंजायो आरो गथ'फोरनि ओ गोसो जोङो ओ जौगाहोनो नो थाखायबो खायसे आयदा बाहायो जेरै खन्थाइ आवरायनाय गेलेनाय बादायलायनाय बायदिसिनाखौ जोङो होयो आरो नोंथां औ नोंथां बिदिब्ला ओ दिनैनि आयदाखौ बेखिनियावनो दोनसै नामा औ ।
दे नोंथां।
औ गोजोननाय था